औ नोंथां।
औ नोंथां।
औ।
मा खालामनो नोंथाङा?
आंङो दङ नोंथां ओरैनो जिरायनानै।
मोनानि जामुं जाग्रा जाबाय नामा नोंथां?
ओ जानाय जाथ'वाखै।
औ नोंथाङा दा फ्रि ना?
औ फ्रियैनो दङ दासान्दि जिरायनानै दङ ओरैनो।
आं नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायावसो रायलायदोंमोन नोंथां।
औ सा रायज्लाय जागोन नोंथां सावरायजागोन।
ओ आइडाया बेनो नोंथां माने बेफार फालांगिनि बागै आरो।
अ नंगौ नामा नोंथां औ सावरायनो हागोन नों
बर'फोरनि बेफार फालांगिनि बागै रायलायनोसै नामा बेलेग जाथिनि खालामनो लायला। औ- औ माने जोंनि बर'फ्राथ' बेफार फालांगि खालामनानै जाया होमबा नोंथां? जेरै बिदिनो ओ दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय ओमफ्रायहाय बिदिनो सोरबा बायदिया ओ जौ संनानै फाननाय ओमफ्राय औ बिदिनो सि जोम दानानै लुनानै फाननाय बायदिसिना बेफार फालांगि आरो। ओमफ्राय दाउ फाननायखौ आं गिबियावनो बुंग्रोसै नोंथां। औ - औ ओमफाय जोंहाथ' दाउ फिसियोबा गोबां मुलाम्फा जायो नङा होमबा नोंथां? ओम बिदिनो दाउआव जोंहा फार्मबो बानायनाय जायो ओमफ्राय न'आवबो ओरैनो बिदिनो माब्रै माबाफोरबो ओ फिनानै फाननाय जायो आरो बिदिनो जोंहा दाउफोर फिसियोबाथ' गोबां मुलाम्फा जायो। बिदिनो दाउआ मासे दाउ बिमाया दसथा एगार'था गाहाम दावदै होयो नङा होमबा नोंथां? औ ओमफ्राय जोंहा बे दाउदैखौ दाउदैनिफ्राय दाउसा सा जायो ओमफ्राय जोंहा दाउसाखौ बिदिनो देरनानै फेदेरनानै फोननो हायो आरो। ओमफ्राय जोंहा दाउदैखौबो ओरैनो गथायैबो फानहरनो हायो। बिदिनो दैसेयावनो ओ गु रां आरो जि रां गाहाम थाङो। लकेल-लकेल होमबाथायथ' एसे दामखानालाय नोंथां। औ ओमफ्राय औ-औ ओमफ्राय जोंहा दावदैखौबो जानो हायोना ओमफाय जोंहाथ'। दावदै जायोबा गोबां प्रटिन मोनो नोङा होमबा नोंथां?
औ प्रटिन।
जोंहा देहाया माने एसे गोरा जायो ओमफ्राय बिदिनो दाउ बेदरखौबो जों फुथारना जानो हायो आरो जोंहा न'खराव आला सि दुमसिफोर फैयोबाबो बे दाउखौनो जोंहा फुथारना होनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
ओमफ्राय बेफोरबायदि जेनेबा दाउफोरखौ फाननानैनो जोंहा माने रां आरजिनानै ओ न'खर संसार खुंनायाव माने गोबां बे राङानो हे फाजाब होयो आरो नोंथां औ ओमफ्राय बोरमानि बेलायावबो जोंहा बोरमायाथ' बांद्राय ओं खस्थ' नोङा होमबा ना खस्थ' नङा नोंथां।
औ नंगौ ओं।
थ' माने हाग्रासो जायो नालाय गांसो बिदिनो जोंहा बोरमाखौ बांसिनानो आथिखालाव बे हाग्रा जिंफ्राव ओ माने बिदिनो फाराम बानायनानै फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय जोंहा बे बोरमाखौ हाग्रायावबो हगारनाय जायो जेब-जेनेबा खायालासिनो ओ बेयो माने गावनि टाइम जायोबानो गाव हारसिंनो हाबफैखायो आरो जोंहा माने बोरमाखौ खासि खालामनाबो फिसिनाय जायो।
औ नोंगौ नोंथां।
खालामनानै फिसिबा गोबां रां मोनो जाहैदों मासेयावनो जिबा रोजा नैजि रोजा गाहाम मोनो नोंथां ओमफ्राय जोंहा बेफोरबायदि बोरमाफोरखौनो फिसिनानै माने न'खर संसाराव खुंनायाव गोबां माने रां खामायनो हायो आरो। बे राङानो जोंखौ माने गोबां हेफाजाब होयो। ओमफाय बिदिनो जि दानायनि बेलायावबो जोंहा ओ बांद्राय बिदि खस्थ' गैया जेनेबा जि दानो जोंहाथ' गोबां आगजुनि गोनांथि जायो नोङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जेन थेर ओमफाय मुस्रा। ओ थाथ ओमफ्राय गान्दै। ओमफ्रायहाय माखु बेफोरबायदिनो गोबां नांगौ जायो। ओमफाय जों बे खुन्दुंखौ ओ बिदिनो उम ओ इन्दि एम्फौनि खुन्दुंफोरखौनो जों थुननानै। खुन्दुं बानायनाय जायो आरो ओमफ्राय गाब फुननोबाबो जोंहाथ' गोदोहाय इदिनो जेनेबा आथिखालनि बायदि खालार मोनलायामोन। बिदिनो दंफां-लाइफांनि ओ रोदा ओमफाय बिलाइ बिबार बिजौफोरजोंखौन फोरखौनो माने रुनानै ओ गाब बानायोमोन जाहैबाय ओमफ्राय आरो बिनिनो महरफोरखौबो जोंहा बेयाव आगर एरनायफोरखौबो हाजो आगर बिदिनो माबा माबि दिंखिया मैगं दिंखिया बिलाइ आगर ओमफ्राय फारौ मेगन ओमफ्राय बिदिनो गोबां माबाफोरखौ ओ माने हाग्राफोरनिफ्रायनो जेनेबा जोङो ओ बेसेन ना होआलासे माने बानायनानै माने फाननो हायोमोन आरो बे फार फालांगि खालामनो हायोमोन ओमफ्राय जोंना अमा फिसिनाय होनोबा थ' बर'नि न'खराव बेथ' अमाया माने दोरोङारि होनजागोन आरो।
औ।
बे अमाखौ माने जोङो बारि खनाफ्राव खानानै दोननाय जायो ओमफ्राय बेथ' बांद्राय बिदि गोबां फैसा खरस जाया बिदिनो बेयो गुन्दै जायो ओमफ्रायहाय गुन्दि होनो हायाबा बिदिनो हाग्रा बंग्राफोरखौनो रुनानै होबाबो बे जायो आरो। जेनेबा थास' बायदिसिनाफोरखौ ओमफ्राय बर'नि न'खर हिसाबैथ जोंहा जुमाय संनाय थाखायो बे जुमाय संनायनि अफ्रिखौनो जोंहा माने अमानो जाहोनाय जायो आरो। बियो बोसोरावनो फाथालनै गाहाम फिसा होयो ओमफ्राय बेयो फाथालसे होयो होगासेयावनो जेनेबा दसथा एगार'था गाहाम फिसा होनाय जायो आरो ओमफ्राय अमा फिसानि बेसेनाथ' थ' गोबां बिदिनो थाम रोजा ओ ब्रै रोजा गाहाम आरो मासेयावनो एसे फेदेरनानै फानोबा औ औ बिदिनो थांबाय नोंथां औ औ। ओमफाय बेफोरनो माने जोंनि ओ न'खर संसार खुंनायाव माने गोबां हेफाजाब होयो आरो ओमफाय नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानगोन नामा एसे फोरमायदों नोंथां।
ओ ओ गोदोनिफ्रायनो बर'फ्राथ' फालांगियाव दङ दंनाया नोंथां नाथाय बिथांमोना थोंजोङै हाथाइ हाथायइजों सोमोन्दो गैयामोन होनजायो आरो।
औ औ नोंथां औ।
गामिनिफ्रायनो फानहरनाय बेबादिखौ जों मोनोमोन नाथाय आं बेखौसो नोजोर होदों आथिखालाव बर'फ्राबो गुबुन हारि बेफोरबायदि फालांगियाव गोसो होदों आरो जेरै बायस'नानै फाननाय बायदि बायदि जेनेबा गस्ला बिदिनो दखाननि बायदिसिना बसिना मुवा बेसादफोर गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै फानफैनाय एबा बे बेफार फालांगि खालामनाय बेखौबो आथिखालाव मोननो हादों आरो सिगांनि बायदि बे दाउ फिसिनाय, अमा फिसिनाय, सि दानाय बेफोरावथ' आथिखालाव नांथा थायासै आरो बर' हारिया। आथिखालाव ओ गुबुन गुबुन फालांगियावबो गोसो होनाय बेबायदिखौ नुदों आरो। औ आरो बिनि गेजेराव जों नोजोर होयोब्ला नुयोदि‌ जि दानाय फालांगिया ओ खम जाबोबाय आथिखालाव। खम जाबोनायखौ नुदों आरो बे बिनि गेजेराव दङ अमानि फालांगि नोंना
औ औ औ औ।
बेयावबो आथिखालाव जोङो अमा फिसिनायखौ सिगांनिफ्राय एसे खम नुनो मोनबाय।
औ -औ।
हाग्रा बंग्राया एसे खम जाबाय।
औ।
फोरनि जेंना दामफोरा बा-बारायबाय बेबायदि आरो आरो दा नै बेरामबो फैसावलाबायनाय जाबाय सिगाङाव बेबायदि फैनाय जायामोन। आथिखालाव अमा फिसिनायखौबो एसे खम खालामबाय लससो जायो होननानै आरो बांसिन गामिनिफोरा बेखायनो खम बानायबाय नाथाय बे बोरमा फा फालांगिफ्राव बोरमा फार्मफ्राव एसे मुलाम्फा दङ होननानै खोनादों आरो। ओ जेरै दंफां लाइफांनि बिलाइफोरखौनो जायोना।
औ औ।
औ जे ओरैबायदि जायो गाम्बारि बिफांफोर गायनानै मुसिथां मुसथां बिफांफोर गायनानै बेफोरनि बिलाइखौनो जों दान ख्लायना होबाय थानाय बिदिखौ बेबायदि फार्मिं खालामनायबो जों नुनो मोनो आरो।
औ औ औ।
औ आरो नोंथां ओ जि दानायनि बाथ्रा बुंदोंमोनना नों?
औ नोंथां औ।
औ बर'फोरा मा मा रोखोमनि जि थायो जि दायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
जि दायोबा बिदिनो बर'फ्रा माने गरखा गंनै गायो। ओमफाय गरखा गंथाम गरखा गंब्रै बिदिनो आरो ओमफ्राय बेवहाय दानायनि सिस्थिमफ्रा माने फरमुलाफ्रा गुबुन गुबुन जायो। ओमफ्राय माबोरै फरमुला गुबुन गुबुन होनोबा आं बेखौ बांद्राय फोरमायनो हानाय नोङा नोंथां।
औ औ ओ ओरैनो गुसुुङै बुङोब्ला बर'फ्रा गामसा आर'नाइ दख'ना आरो फास्रा बेफोरखौ दानाय जायो ना नोंथां? औ आरो गोदोनि समाव जोंहा मोनोमोन ओ नाथाय आथिखालाव खम जाबाय बे सिखौ दानाया एसे खम जाबाय बायदि मोनदों आं। जोंहा बग्रा सिबो दानाय जायोमोन जायखौ सिमा सि होनना बुङोमोन। बिसिनायाव बग्रा जि टेबोलाव बग्रा जि बेफोरबायदिबो जों दा दानाय जायोमोन।
औ
औ नाथाय आथिखालाव जों खम नुनो मोनो।
औ नोंथां खम नुनो मोनबाय ओं। माने गोदोनि बायदि गोदोनि बायदि माने माबा गैला मानसिफोरनाबो माने नोरजिया जालांनो हमबाय आथिखालनि मानसिफ्रा। माने आथि गोदोनि बायदि मुलि मुलि होयै माने ओंख्रि मेगंफोर मोनजाला नालाय आथिखालावथ' गोबां मुलिनि खारबार जाबाय बेनिखायनो बेफोरबायदि जानाय आदारजोंबो माने बरफ माने बयबो माबायानो हारियानो माने एसे नोरजिया जालांनो हमबाय आरो।
औ
औ नेचारेल नोंला आरो माने गोदोनि बायदि। अर्गेनिक जाला मैगं मैलाफोरा।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां बेनिखायनो माने आथिखालनि मानसिफोरा सि दाबानो सिं सायो मोदोम सायो आ आखाय सायो बेबायदि जालांग्रा जाबाय आरो नोंथां बेनिखायनो माने जि दानायफोराबो एसे से खमायलांनायखौ नुनो मोनबाय। आथिखालावथ' आरो गोदोनि बायदि आखाइजों दाला मेसिंजोंसो दानायखौ नुनो मोनसै।
औ आरो दानि सिख्लाफ्रा नोंथां नोजोर होदोंना ओ दानाय सिखौ गाननो बानायखौ नुनाय मोनदों आरो गिलिर जायो। बा बिदिनो बायदि बायदि जाहोन दिन्थिनानै गाननो बानाय बेखौ नुनो मोनो आरो बायनाय दख'ना बा रेजें दख'ना मेसिनजों दानाय दख'नाफोरखौल'सो गान्नाय बांसिन नुयो।
औ औ। बिदिब्ला जाथ'सि नामा नोंथां?
औ औ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोनबाय।
औ दे नोंथां जागोन। औ दे नोंथां आंनिफ्रायबो गोजोनथोंसै।
औ